नोंथां हेलौ।
खोनादोंना नोंथां।
खोनादों। औ खोनादों नोंथां खोनादों आं नोंनाव फन हरनायनि खार'नानो जाबाय नोंथां। नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां जायखौ बुङो। जानबुं नङा होमबा बर'आव जानबुं मबाइल फन।
औ नोंथां बै जानबुं नङाब्लाथ' दिनैनि आथिखाल मुग। गायाव जेबोआनो जाला। जेथिं थाङो नोंथाङा जानबुं गैयाब्लानो सोलिनो हायै बादि जानानै फैबाय।
औ नोंथां दा एसे आं बुं औ नोंथां आं एसे बुंथिनो होग्रोसै नामा नोंथां।
औ दे बिदिबा बुंथिनानै होदो नोंथां।
औ गिबियावनो जामबुं होनोबाथ' मबाइल मबाइल फन होननानै बुङो बर'नि जों बेखौ जामबुं होनो। जामबुंआ जाहैबाय मोनसे ओरैबायदि बेखौ। ओरैबायदि बे मोनसे जोङो गोजान। बबेबा गोजान जायगानिफ्राय जोङो बेखौहाय जोङो दसे समनि बा दसे समनि गेजेरावनो जो खाथियाव रायज्लायनाय बायदि जों रायज्लायनो हायो नङा होमबा नोंथां गोजाननिफ्रायनो जों खाथियाव रायजलायनाय बायदि राय गोजानानो जाया मानो जों खाथियाव थानानै राय लायनाय बायदि जों रायलायनो हायो आरो जे भिदिअ कलबो हरनो नङा होनबा नोंथां भिदिअ कल लावबो जोंनि महरफोरखौ नुलायनानै जोङो रायज्लायनो हायो आरो जामबुं होननानै बुङोब्ला जोंहा जामबुंआ जों जोंनि थाखाय थांना थानायनि थाखाय जोबोद गोनांथि बेराफारसेथिं मोजांबो बेराफारसेथिं गाज्रिबो नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां जिहेथु ज जोंनि बाहायनायनि सायाव जायो नामा नोंथां जों मोजां खामानिनि थाखाय जुदि बाहायो अब्ला जों मोजां लामासिम सहैनो हागोन जुदि जों गाज्रि लामायाव बाहायो अब्ला जों गाज्रिजोंनो भुगिनो गोनां जानो हागोन
औ बेखौनो आंङो बुंथिगनो होननो नागिरदों नोंथांमोननो दा नोंथाङानो बुंग्रोखाबाय दा जोंहा मोजां खामानिफोर होननानै बुंङोब्ला जानबुंाव जेरै जानबुंनि गेजेरजों जों गोबां सोलों लानो हायो जेरै स्टुडेन्स फोराहाय फ फरायसुला फरायसुलिफोराहाय जेरै माखासे जानबुंनि ओ गेजेरजों इन्टारनेट जेखौ बुंङो जों इन्टारनेट बे इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंङो माखासे कचिं माखासे सोदोब मिथियै सोदोबफोर माखासे मिथियै माखासे फिननायफोर बेखौहाय जोंङो सोंनानै गुगोलफ्रावहाय जोंङो सोंनानैहाय जों मिथिनो हायो आरो बिनिफ्राय जानबुं जामबुंनि गेजेरजों जोंङो दानि समफोरावहाय माने गोबां रोङैफोरखौहाय रोङै माखासे जिनिसफोरखौहाय बुस्थुफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो जेरै जामबुंआव जोंङो जामबुंजों राय्लायनो थाखाय मोनसे सिम कार्डनि गोनांथि जायो आरो बे सिम कार्डजों जोंङो बेखौहाय सिम कार्डखौ बानायनानै जोंङो लानांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो जामबुं हाय सासे मानसिनो फन हरनो थाखाय जोंहा रिसार्जनि गोनांथि जायो जोंनो रिसार्ज नांगौ जायो बेखौ सोनानै जोंङो जामबुंखौहाय गुबुन सासेजों गुबुन सासेजों बै सासेजों हायो। आरोना आरो थिग बेबायदियैनो जामबुं हाय जोंनि माखासे इयुन जोलै दा इयुन जोलैनि गथ'फोरखौ माखासे माखासेफोरखौ जायफोरा बासिनानै लानो रोंदों बिसोरो मोजांङाव बाहायदों जायफोरा गाज्रियाव बाहायदों आर ना जेरै गाज्रि होननानै बुंङोब्ला गाज्रिनि बादै आङो बुंनो सानदों फंनैसो जेरै गथ'फोरखौहाय उन्द उन्दै गथ'फोरखौ बिमाफोराहाय जेरै न'फोरावहाय जेबो थाल लायालासे जामबुंआव जामबुंखौल' नायहैबाय थायो जामबुंनि फारसे बिमायाहाय मा नायदों मा नायाखै बेखौ नायनो रोङैयाव मिथिसन रोङियावहाय माखासे गथ'फोरा माने गथ'फोरा मोजां गाज्रि मिथिजोबनो हाया नालाय नंङा होमबा नोंथां गेदेरफोरासो गेदेरफोरासो बुजायनानै होनांगौ बबे गाज्रि बबाया मोजां बेनिखायनो माखासे गथ'फोरा माने गाज्रियावहाय लामा लादों आरोना आरो जामबुंनि गेजेरजों जोंङो दा साना नायोबा जोंहा इउटुब इउटुब चेनेल फेसबुक पेज बिदि बायदि जों खुलिनानै जोंङो रांबो आरो आरजिनो हायो आरो गावनि माखासे रोंगौथि माखासे रोंनायफोरखौहाय जोंङो गुबुनफोरनि सिगाङावहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंङो फोरमाय हायो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेरै खौरां बिजोाव जों मोजां मोजां रोखोमनि गोबां बाथ्रा आरो निउसफोर जोंङो खौरांफोर जों मोननो हायो बा लानो हायो आरोना आरो बेनिफ्राय जोंङो नायनानै आरो जोंङो मिथिबावो जे जामबुंजों जोंहा गोदो गोदाय समाव जामबुंङा गैयामोन जानबुं एनड्रइद होननाय बुंनाय गैयामोन जोंनियावह फैथ'वाखैमोन टिलिनपन बुसथुसो दंमोन नङा होनबा नोंथां जों जोङो भिदिवफोर नायनो हायामोन आरोना इयतुबफोरावहाय फेजबुकफोरावहाय जोंङो बे जामबुंजों खालि मा रायज्लायनोल' हायोमोन आरोना बे रायज्लायनोल' हायोमोन बे समावहाय माखासे गोरों गोरा जाय जामबुंखौ दिहुनगिरि बिथांमोनहा मेलेमजिबि सान्थौफोराहाय बेखौहाय बुजिनानै बा रिसार्च खालामनानै बा साननानै आरोबाव गुबुन मोनसे ट्राइ खालामबावदों आरो बे जाहैबाय एनडरयड फन जेरै एनडरयड फनावथ' गोबां रोखोमनि दं जोंहा नाम फोर दङ जेरै ब भिभ' अपप' ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ टेक्न' लाभा बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि गोबां था औ गोबां गिदिर गिदिर ब्रेन्ड नोथां औ जेरै एन्ड्रइडनि बारै माखासे आइफनफोर आइफनफोर दङ नङा होमबा नोंथां बेफोरथ' बिराद दाम गोसानि जाहैबाय बेफोरखौ बानायनानै बिसोरो गोबां रां आरजिदों आरो गोबां मुलाम्फा मोनदों आरो ना दा बेफोरखौ साननानै माखासे बुस्थुफोरखौ साननानै बिसोरो माने बानायदों आरोना जामबुंखौ जोंनि मोजांनि थाखायनो नाथाय जोङो सुबुंफोरा मिथिसे मिथिस्लाबैयाव बुजिस्लाबैयाव मा खासे गाज्रि हुदाफोरखौ बांसिन लादों आरोना जोंनि ओनसोलफोरावहाय नाथाय बिसोरो जोंनो मोजांनि थाखायसो बानायदोंमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बिनि बादै नोंथाङा फंनैसो बुंथिनानै होनो हागोन ना आंनोबो ओइ
औ नोंथां जों सावरायनानै जि मोनथिनो मोनबाय जि जिहेथु जानबुंङा जोंनि ए टु जेट खामानियाव हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां जेरैबायदि नोंथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायखाजोब्बाय थिग बेबादिनो जोङो गोबां गंसे जानबुं थायोबानो जोङो माखासे गावनि जि खामानि बेफोरखौ जोङो मावफुंना लाजोबनो हायो होननानै बुंनांगोन मानो होनोबा दिनै ओ इन्टारनेटनि जुग दायो जिहेथु गासै खामानियानो इन्टारनेटजोंसो जाजोबो जिहेथु जोङो फारफ्रोम बै ओ आबादारिनिफ्राय लानानै गोजौ सोलोंथाइ जिथु प्रफेसार ए जिहेथु बिनि गोजौनि आरो अफिसार नङा होमबा
औ नोंथां
आबादारिनिफ्राय लानानै प्रफेसारसिम प्रफेसारनिफ्राय लानानै बै डक्टरसिम जोङो गासै सुबुङानो जों जानबुं बाहायनायखौ नु नो मोनो नङा होमबा नोंथां जिहेथु आबादारिफोराबो दिनैनि जुगाव जुदि गावनि आबादा माबाफोर बेराम जायोब्ला बै जोंनि मबाइलाव थानाय ए आइ खौ बाहायनानै गावनि जि फसल फसला फसलनि बेरामखौ मोनथिनो था थाखाय बेयो गावनि जानबुंजोंनो केमेरा थिखांनानै बै फट'खौ मबाइलआव आपल'ड होनानै गावनि बै फसलनि बेरामफोरखौ नायनानै।
अ औ नोंथां। ह जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो नङा होमबा नोंथां। जामबुंनि गेजेरजों खोनादोंना नोंथाङा। औ। खोनादोंना नोंथाङा?